औ ओ बेलासिनि गोजोन हामायनायखौ गिबियावनो नोंथांनिसिम जासे हरनाय थाबाय।
औ नोंथां औ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय।
औ औ औ दा आं नोंथांनो ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं माने नोंथांनाव ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा आं सावरायगौमोन
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ दा आङो दावबायनायनि सायाव सावर ओ सावरायनोसै ओ जेरै जोङो दावबायोब्ला जोङो गुबुन गुबुन रोंगौथि मोननो हायो जेरै जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला बै जागायाव जे जोंनि मानसिफोर जेरै जों दा जेरै गामियाव थायो बै जों जेरै दावबायनायाव थांगोन बै जायगायाव बेलेग बेलेग रोखोमैबो थानो हायो जेरै जोंनि सुबुंफोरा ओ बर' राय्लायोबब्ला ओजोंनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन भाषा रायलायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां उम
आरो बिब्दिनो दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हागौ जेरै जोङो ओ ज' लोगो जानानै थांनाय आरो गुबुन मोनसेया जादों जेरै स्कुल कलेजनिफ्राय दावबायनो लांनाय जेरै बे दावबायनो लांनायखौ गुबैयै जोंनि ओ जुलाइ माहायाव ओ थांनायखौ नुनो मोनो आरो मानोना
औ।
बे जुलाइ माहायाव माने ओ गरम बन्द' होनो बेखौ जोङो बेखौ होनायनि था थांनाय जायो आरो दा आं फार्स्टआवनो बुंनोसै जों जमा जानानै दावबायनो थांनाय जेरै जोङो ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बां रोंगौथि मोननो हायो जेरै ओ बबेबा जागायाव जोंनिनो ओ जेरै मावनायफोरा जेरै जोंनि जागायाव माइ आबाद मावो। गुबुन जायगायाव जेरै गम आबाद मावो बिदिनो गोबां फाराग। दा बिब्दिनो ओ दाबसे जायगायाव आंबो थांदोंमोन नोंथां दा बै जा गानि नामा माने ओ गुबुन गुबुनमोन आ रो बे जायगायाव थांनानै आं माने जोंनि बारहावा आरो ओजोंनि बारहावा गुबुन फाराग मोनदों माने जोंनि जा गायाव दुंथाया बाराबा बै जागायाव माने जोबोद गुसु थान्दा हां लानो थाखायबो थाजिम। नाथाय जोंनि बे जायगायाव जोबोद गुदु गुदुं थासारियाव माने गोग्लैसोना दं आरो मानोना बेनि जाहोनानो जादों जोंनि ओ दंफां लाइफां दाननाय। आरो जिब जुनार बुथारनाय बेफोरनि थाखाय माने जोंनि ओ आबबावहाया माने गोबां गुबुंले जानो हमदों नाथाय बैफोर जागायाव जेरै शिलं मेघालय बेफोर जागायाव ओ बिफां थानायनि थाखाय माने बारहावाया जोबोद गोजों आरो दा जोङो ओ फरायनानैल' ओ जों गोरों जानो हाया नोंथां मानोना जोङो मेगनजों नुनानैबो गोबां रोंगौथि मोननो हायो मानोना जोङो ओ गुबुना जेरै बेरायनानै थांनानै जुदि ओ जेरै फट'क भिडिअ'बो बुङो बेखौ। बेफोरखौ जोङो। मालाय बानायनायखौ माने नुबाबो जोङो फिल खालामनो हाया जों जुदि बैखौ फिल खालामनो थाखाय माने जोङो बै जायगायाव थांनांगोन। बैफोरनि बारहावाखौ जोङो मोननांगोन अब्लासो जोङो। बै जायगानि फिल्डखौ जों हमलांनो हागोन आरो। दा बिब्दिनो ओ स्कुल कलेजनिफ्राय लांनाया बिब्दिनो जेरै ओ जुनारसालिफोराव लाङोब्ला जोङो मा जुनारा मा आदार जायो आरो बैफोर जुनारा मा बायसा गिख्रुंथाव बेफोरनि बागै जोङो गोबां रोंगौथि मोननो हायो आरो बिदिनो जेरै ओ जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जुदि गावनि ओ रोंगौथिखौ जोङो देखायहैनो हायोब्ला माने गोबां मोजां जायो आरो नोंथां मानोना जोङो गामि गफायावल' थाबाय थायोब्ला ओ गुबुन हारिजों मारै रायलायो ओ बिसोरनि काल्सारा माबायसा बेखौ जों मिथिनानै मोना। मानोना जोङो ओ गामि गफाव थाबाय थायोब्ला गुबुन हारिया बेसेबां जौगालांखो बेफोरखौ जोङो ओ जेरै मबाइलफोराव नुनानै जोङो बिसोरनि जौगानायखौ आन्दाज खालामनो हाया। मानोना जोङो बेखौ नुनांगोन आरो बैफोर खामानिफोरखौ जोङो ओ मावनो नाजानांगोन आरो दा बिब्दिनो गोबां जोङो दावबायनानै ओ गावनि जे साननाय हनायखौ जोङो गोख्रों खालामनो हायो। मानोना जोङो दावबाय बाय थायोब्ला गावनि गोसो आरो साननायफोरा ओ स्रां जालाङो आरो मानोना जोङो दावबायबाय थायोब्ला गुबुन जेनेबा दिनैसो लोगो मोननाय सुबुंजों जोङो माबोरै रायलायगोन माबोरै आंनि सिनायथिखौ होगोन बिथांनो बेफोरखौ जोङो दावबायबाय थायोब्ला माने रोंलाङो आरो नोंथां। मानोना जों ओ गिबि खेबाव जुदि जों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों बै मानसिखौ माबोरै गावनि सिनायथिखौ होगोन बेखौ जोङो हमदांनानै मोना। मानोना जोङो बेरायफेराखैनोब्ला जों माबोरै गावनि सिनाय थिखौ होगोन बिथांनो बिनिखायनो जोङो ओ बेरायनायजों लोगोसे गावनि एबा कालसार बेफोरखौ माने लाफानांगौ आरो दा बे बिदिनो ओ जोंहा दानि जुगाव हान-हान्था मेलानि सुबिदायाबो गोबां रोखो रोखोमै दावगालांदों बेनिखायनो जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबो थाखाय ओ बारा गोब्राब नंला मानोना जोङो ओ मोनसे कल खालामनायावनो जोंखौ न'सिमबो लांफैयो। मानोना दानि ओ हान्था मेलाया ओरैबायदि जौगाबाय। जे जोङो ओ दाबसे जायगायाव जुदि थांनो ओ नै घन्टा एबा थाम घन्टा नांगौबा जों माने आरो बेनोसै बिनिख्रुइ माने थाबसिन सहैनोबो हागौ। मानोना गोबां रोखोमनि ओ जेरै मटर गारिफ्रा ओंखारलांबाय आरो दा बेबो ओ दावबायनायाव गोबां ओ जोंनो हेफाजाब होदो मानोना दिनिनाव जोङो गुबन से जायसिम दावबायनोब्ला जोङो गावनि आथिंजों एबा बै समाव बेलगारि दङमोन मोसौजों सालायजानाय मा नाथाय बियो गोसा खारनो हायामोन मानोना बि थ' ओ जिउ गोनांना मेंनाय दङ दै गांनाय दङ बेनिखायनो जोङो ओ माइबा मोन से खामानि बो हरखाबै थांनो हायामोन। ओ दा नाथाय जोङो ओ बिदि नुनो मोनला दाना दानि जुगाव माने गोबां पेट्रलजों सालायजानाय गारि ओंखारबोदों जेरै फ्लाइट ओ बिबदिनो ओ गोबां ओंखारदों जेरै दानि जुग
औ औ।
गाव दङ ओ ए आइ बुङो बेखौ ए आइ जोंनो माने गासिखौबो बानायनो हायो आरो। दा बेफोरखौ माने आङो माने दावबायनायजों लोगोसे गोबां सोलोंथाइ मोनदों। दावबायनानैनो दा आंथ' न'आव थानाय थाबाय थानायब्ला बेफोर खौ मिथिनाय नङामोन ना नोंथां ओ दा बिबदिनो गोबां रोखोमनि ओ रोंगौथि मोनगोन जुदि बेरायनायजों लोगोसे गोसो होनानै ओ बैफोरनि गुबुन हारिनि कालसारखौबो जोङो नुनानै रोङो दा ओ ज सार एबा गुबुन हारिनि कालसारखौ जों जुदि नायबिजिरनोब्ला जों बैसोरनि कालसारखौ मा बायसा बेखौ जोङो ओ सोंखारिनानै माने नायथिंनांगोन। दा बिब्दिनो ओ जोंनि खाथि खालायावबो नुनो मोनो जे बर' हारिजों लोगो से असमिया हारि, बांगाल हारि बिब्दि ओ जमा जानानै थायो। दा दा आंबो माने गामिनिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनानैसो दावबायनानैसो बैफोर गुबुन हारियादि मा बायसा रंजायो मोसायो बेफोरखौ माने मोनथिना मोन्दों आरो नोंथां।
औ
बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ रोंगौथि मोननो हायो जों दावबायनायनि गेजेरजों। ओ दा होननानैथ' जोङो बुंजोबनो हाया नोंथां दावबायनानै जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो ओ नोंथाङा जे ओ गावनि जिउआव जेराव दावबायनानै मा सोलोंथाइ मोनखो बे सोलोंथाइ मोननायखौ माने नोंथाङा फोरमाय हागोनना आंनो?
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरैहाय दावबायनायनि सोमोन्दै आंनो एसे गुवारै फोरमायना होबाय दा आं नों थांनि सिगाङावबो आं बेबायदिनो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों जेरैहाय जोंहा बुङोब्ला दावबायनाय दावबायनाया जोंहा गोबां रोखोमनि जायो जेरैहाय खाथि खा खाला बा गोजानाव जायगा गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओ थांना बेफोरबायदि आरो दा बुंनो थाङोबा जोङो खायसे जायगायाव थांनोब्लाथाय जोङो ओ बिरखं बा बिरग्रा जाहाजजों थांनो गोनां जायो बा खायसेखौ जोङो ओ बेबायदिनो दैजों थांग्रा जाहाज बायदिसिनाजों थांनो गोनां जायो आरो खायसे बायदि जायगाफ्राव थांनोबाथाय जोङो गिदिर गारि बायदिसिनाजों ला थांनो हाया बेफोरबायदि जायो। आरो खायसे बायदि जायगायाव जोङो बोथोर लानानै बोथोर थांनो गोनां जायो मानो होनबा जों खायसे बोथोराव जोङो बैफोरबायदि ओ जायगायाव थांनो थाखाय गोब्राब आरो। बेफोरबायदि आरो दा बुंनो थाङोबा जोंहा ओ दा गुसु जायगायाव थांनोब्लाथाय जोङो ओ जोंहा माखासे ओ थाग थियारि लानो गोनां जायो जेरैहाय जोङो जोमग्रा गुद गुदुं जोमग्रा बेबायदिनो बायदिसिना मुवा बेसादखौ लाफाग्रोनो गोनां जायो नोङाब्ला जोङो बेबायदिनो गुसु जायगायाव थांनानै जोङो जुदि बेफोरबायदि जेबो लाङाखैबा जोंहा गोबां खैफोदाव गोग्लैनांगौ जायो आरो बे बेफोरबायदि दा आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबियावनो बिरखं गाखोनोब्ला बा बिरखंजों बिरलांनानै गुबुन मोनसे हादोराव बा हादोरसायाव थांनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो जोंनो टिकेट दाननो बायदिसिना बेफोरबायदि नांगोन आरो जोंहा दानि जुगाव बा दानि मुगायाव जोंहा गोबां फैसानि आंखाल जायो आंखाल आंखाल होनना बुङोबाथाय जोंहा जायहा फैसा दङ बेहानो बेरायनो हानाय दानि मुगायाव राहाया दङ दा फैसा थायोब्लानो जों जाय-जायगायाव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हायो। बेबायदि नङााखि जों फैसा गैयालासेनो जों जेरावबो थांनो हानो। बेबायदि आरो दा नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोंहा गिबियावनो जों फैसाखौ गिबियावनो नांग्रोथारगोन आरो फैसानि उनाव जोंहा रायलायनाय जोंनि जा जों न'आव थानानै जों बर' राव बेबायदि रायज्लायो बा अस-अस मिया राव रायलायो बेफोर बायदिजों जोंङो गुबुन जायगायाव थांनानै दावबायहैनो हाया आरो दा बेफोरबायदि थांनानै बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोंङो मोनसे जामुं बा मोनसे जायगाखौ नाय थिंनो बा नायदिंनो हानाय नंङा आरो नोंथां दा बेनि थाखायनो जोंनो नांगोन सोलोंथाइ गिबियावनो सोलोंथाइखौ जोंङो सोलोंग्रोना लानांगोन जेरैहाय जोंङो हिन्दी इंलिस बेफोरबायदिखौ जोंनो नांथारगोन आरो बेफोर बायदिखौ जों जुदि रोङा जोंङो गोजान जायगा बा गुबुन हादोराव थांनो हानाय नङा आरो जेरैहाय जोंङो माबा मोनसे जामुं जानो बा हटेलाव बा बे बेबाय-बे बायदिदिनो रुम भारा थानो बायदिसिना थानो थाखाय जोंङो गिबियावनो जोंङो हिन्दी बा इंलिसखौ नांथारगोन बेनि उनाव जोंङो गुबुन जायगा बा गुबुन हादोराव थांनो हागोन दा बैफोरबायदि बैफोरबायदि जायगानि जुदि रायलायनाय राव रायनायफोरखौ जों रोङाबा जोंङो बैफोरबायदिनि जाग्रा जामुं बा बायदिसिना थानायनि माबानि सोमोन्दै जों बिनानै बा जानो रोंनाय नोङा बा बेबायदिनो थानो थाखाय बायदिसिना रुम बायदिसिनाखौ जों सोंनानै लानो रोंनाय नोङा आरो। बेबायदि दा जोंहा बुंनो थाङोबा फैसा फैसानि थाखाय जोंङो खाथि खालायावबो थांनो हायो जेरैहाय जों बाराद्राय फैसा गैयाबाथाय जों खाथि खालायावनो जेरैहाय शिलं मेघालय बेबायदिनो खाथि जायगा हाजो जायगाफोराव जों थांनो हायो बेयाव लोगोसे
औ औ
केमेरा बा मबाइल केमेराफोरखौ मोजां लांफानानै जोंङो बेयाव जा मोजां मोजां समायना म नायनो मोजां जेरैहाय सेभेन सिस्टार बेबायदिनो वाटारफल बेफोरबायदि दङ बेफोरबायदियाव जोंङो गावनि महरजों लोगोसे जोंङो बैफोर नुथायखौ बा सिनारिखौ जोंङो गावजों लोगोसे जोंङो सेबखांनानै लानो हायो आरो मबेल बायदि। बायदिसिना बेफोरबायदि केमेरानि गेजेरजों। जों बेफोर बायदि खेबनानै लाबोयोब्लाथाय जोंङो गामियावबो